नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
औ आं ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनाव आं मोनसे आयदानि सायाव स सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन आरो बेनो जाहैबाय ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो?
औ जागोन नोंथां औ बेबाय बिदिब्ला जोंहा माने दानाय लुनायनि माने गोदोहाय जोंहा माने बर' आइजोफोरा गोबां दानाय लुनायाव माने गोबां आखा फाखामोन आरो नोंथां। औ बेबायदिनो माने दानाय लुनायाव माने जोबोद गोसो गुदुंमोन नाथाय जोंहाथ' माने दानि समाव जोङो माने दानाय बेबायदि न'आव जि जोम दानाय खौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनला नुयोब्लाबो जोङो माने सासे सानैखौल' जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ गोदोहाय माने गोदोहायथ' जोंहा बुंनो हायो जोङो माने न'खरफ्रोमबो माने साफ्रोमबो आइजोफोरानो माने गंफा गंफा थसानसालि दंखायोमोन माने बयबो सि दानानै गानोमोन आरो नोंथां। औ माने फाननाय औ फाननाय नङाब्लाबो माने गावबा गावनो न'आवनो माने दानानै ग गानसोयोमोन आरो नोंथां औ नाथायथ' जोंहा माने दा दानि समाव जोङो बांसिनानो बायनानै गाननायखौसो जों नुनो मोनो। औ जेरैहाय जोंहा हिसान दानो थाखाय ओमफ्राय जोंनो मा मा नांगौ होनोब्ला जोंनो गिबियावनो जोंनो थाथखालखौ नांगौ। औ औ माने बेखौ जोङो माने थार खालामबथ' जोंना माने गोबां बेसेन लायो बायोब्ला औ बेबायदिनो जोंहा िसान दानाय हिसान दानायनि थाखायनो माने जोंहा आसाम सरकाबो बेबायदिनो थाथखालफोरखौबो होयोमोन आरो ए गोदोहाय नोंथां।
औ औ बेबायदिनो जाखाथार खथाल नांगौ औ बेनिफ्राय जोंहा माने खुन्दुं नांग्रोगौ औ जोंहा माने बेबायदिनो जोङो खुन्दुंखौ बायना लाबोनानै माने जोङो माथानि खुन्दुंल' जोङो बेखौ माने माइदिहोग्रोयो आरो नोंथां। जेरैहाय जोङो न'नि ओंखाम जानाय माइरंखौनो जोङो माने ग्लब ग्लब दंनानै जोङो माने बेयाव जोङो खुन्दुंखौ माने मोजाङै माने औ गलायनानै जोङो दसे सम दोननाय जायो आरो नोंथां। औ द दोननानै जोङो माने दोननानै जोङो बेखौ मोजाङै गोरा हायसे हेबनानै जोङो बेखौ दान्दाफोराव माने लामस्रोननाय जायो आरो नोंथां। औ लामनायनि उनाव लामनायनि उनाव जोंहा जेब्ला बे बे खुन्दुङआ रानो अब्ला जोङो बेखौ मुस्रा सानाय जायो आरो नोंथां। औ मुस्रा साखांनानै जोंहा माने जोंहा बेबायदिनो न'नि लामाफोरावनो गोदो हायथ' माने बेबायदिनो हिसानफोरखौ न'नि लामाफोरावनो गोलाव गोलाव सोङोमोन नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा न'नि लामाफोरावनो सोंनानै माने औ सानसे माने जोंहा बेबायदिनो गोबां बुरजा बुरजा लायोब्लाथ' जोंहा माने सानसेयाव जोङो बेखौ थ थोरखाङा औ साननै गाहाम लायो नाथाय औ एसे खम खम लायोब्ला जोंहा जेरै जि जिखान जिबा बे जि जिबा बेबोर बेबायदि लायोब्ला जोङो माने सानसे फोरावनो जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा जे नाङोब्ला जोङो बेखौ खानजुंफोरजों हयै हयै जोङो माने बेखौ गान्दियाव गोराहाय नारसो नारसो माने मेरायना लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नानायनि उनाव जोंहा माने बेखौ नो खननाय होननानै बुङो आरो नोंथां। औ बेखौ जोंहा थुनखांनानै नो खननाय जायो नो खनखांनायनि उनाव जोङो माने बेखौ औ हिजान माने जोङा बेखौ तातकालाव लांनानै माने बेखौ दानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोङा माने गोदोनि बर' आइजोफोरा माने गोबां माने आगर एरनो आखा फाखामोन आरो नोंथां औ नाथाय जोंहा औ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे बर'नि आगरफोरा दा गोमालांनो हमबाय आरो नोंथां‌।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा बिजाबाव मोनबोनायबायदि आसागि बैसा गि माने बिब' बिनानाव सानैया माने गोबां सि दानो रोङोमोननो माने गोबां आगर एरनो रोङोमोन आरो नोंथां। बिसोरनि सेरजों माने दाउ मासे एबा सिखिरि मासे बिरलाङोब्लाबो माने बेनि बेनि महरखौ लोगो लोगो आगर एरखाङो। रोङोमोन रो आगर एरोमोन आरो नोंथां औ बैफोर आगरफोरा जाहैबाय जोंहा जेरै फारौ मेगन लाव बेगर बैग्रि बिबार हाजो आ गर बेफोरबायदिनो बायदि बायदि आगरफोर दङमोन आरो नोंथां। औ गोदोहाय जोङा माने गोबां बेबायदिनो बर' आइजोफोरा सि जोम दानानै माने गोबां गोदोर गोदोर बेफोरबायदिनो आगर एरोमोन नाथायथ' जोंहा दा माने दानि समाव जोंङा बेबायदि आगर एरनायखौनो जों नुनो मोनला। औ बेबायदिनो जोंहा माने दानि दानि समावथ' जोङा माने गोबां माने सुबुं माने जोंनि बर' आइजोफोरा माने गोबां गोदोर गोदोर अइफिं खुलिनानै गोबां माने सि जोम सि दाग्रा आइजोफोर लानानै माने सानसेयावनो गोबां गोबां सि दानानै दानानै बिहुननो हाग्रा जाबाय आरो नोंथां।
औ माने जोंनि बर' आइजोफोरा सि जोम दानानैबो गोबां माने बेफार फालांगि खालामनानै गो गोबां जौगानायखौबो जों नुनो मोन्दों औ जेरैहाय औ आं बुंखानाय बायदिनो जोंहा बर' आइजोफोरा अयभिंखौ खुलुंनानै बेबायदिनो गोबां दाग्रा लानानै माने सानसेयावनो बुरजा बुरजा दानानै माने गोबां माने गुबुन गुबुन जायगायाव फानहैनायफोरखौबो जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा गोदोहाय बर' आइजोफोरा सि दायोब्लाबो माने बेफोरबायदिनो गोजान गोजान जायगाफोराव माने फानहैयामोन। बेबायदिनो औ खाथि खालानि हाथायफोरावनो जोंहा फानहैसोयोमोन नाथाय दानि दानि जोंहा आइजो दानि सुबुंफोरा जोङा माने गोबां बेबायदिनो गोजान गोजान माने जायगाफोराव लांनानै फानहैयो।
औ बे बेनि अन गायैबो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा दुर्गा फुजाफोर बाथौ फुजाफोर माग मेलाफोर जायोब्लाबो जोंहा माने बर' आइजोफोरा जि जोमनि दखान होनानैबो माने गोबां माने रां आरजिगासिनो आरो नोंथां।
औ नंगो नोंथां।
औ गोदोहायथ' जोंहा माने बेफोरबायदि जोङो सि जोम दानायखौ जोङो नुनो मोनामोन आरो माने दायोमोन नाथाय बे बायदि गुबुन गुबुन माने बेबायदि फुजा मेलाफ्राव फाननो लांनायफोरखौ जों नुनो मोनामोन
औ नंगौ नोंथां।
औ नाथाय। जोंनाथ' दा माने गोबां बर' आइजोफोरा माने आइडिया गोनां जाबाय आरो नोंथां।
औ बेबायदिनो आरो जौगालांबाय थागोनखौ जों माने सानो आरो नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथाङाबो माने एसे फोरमायनानै होदो।
औ बर' आइजोफोरनि जि दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गासैबो मोनसे देखायो जे जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानाय लांनायाव माबादि आखा फाखा ओ नोंथाङा होनलांनाय बादियैनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि जिफोरखौहाय दानायखौ। जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
औ।
बेफोरबादिनो जोंनो गिबियावनो जि दानो थाखायथ' हिसानि गोनांथिखौ जायो। गोदोनि दिनावथ' जोंनि बर' न'खर न'खर गासैनावबो हिसान गंसे गंसे थानायखौ ब्लाबो जों नुयोमोन नाथाय आथिखाला आथिखालनि दिनावथ' जोङो बर'नि न'खर होननानै बुङोब्लाबो हिसाननि बाहायनायखौ एसेबां मानि नुनो मोनलिया। बेफोरबादियैनो जोङो गोदोनि दिनावहाय हिसान दानो थाखाय ओ गिबियावनो जोंनो इसाननि इसानाव गोबां रोखोमनि आइजें फोर बा मुवाफोर थायो जेरैबादिहाय फालेब, मुस्रा जोनथोर माखु तात काल बेफोरबादिनो हख्ला गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आइजेंफोर नुनो मोनो बेफोरखौहाय जोंनि बर' आइजो फोराहाय गावनि आखाइजोंनो बा गावनि न'खरनि जा सुबुं बेफोरखौ बानायनानै होनायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन बेफोरबादिनो जोंनो आरो‌ जिबादि जायफोर न'खरफोराहाय बेफोरखौ बानायनो थाखाय रावबो सुबुं गैयाबा बानायनो रोङा बेफोरो जोङो हाथाय बाजारफोराव बेफोर खौहाय बायनानै लाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन बेफोरखौ बायनो नि थाखायबो जोंनो गोबां रोखोमनि रांफोरनि गोनांथिखौ जायो बेफोर रांफोरखौहाय जोङो गावबा गावनि जा खामानि बा दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बेफोरखौहाय फाननानै जोङो रां आरजिनानै मोननायफोरखौहाय बेफोरजों बायनायफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ओ रोखोमनि गुबुन गुबुन खुन्दुंफोरखौ नांगौ जायो बेफोर खुन्दुंखौबो जोंनि बर' आइजो। गावबा गावनि आखाइजोंनो बानायनानै लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जेरैबैहाय ओ गोदो दिनावहाय जोंनि बर'फोरा गासैबो न'खरावनो ला थाइ एम्फौनि फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनबोदोंमोन बेफोर ला थ एम्फौनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय खुन्दुंफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन बेफोर खुन्दुङआवहायों गाब गानो थाखाय जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय फिसा बिफां लाइफां बा बेन्दों बेनला फिथाइ-सामथाय बिफां बिफां लाइफांनि बिगुर बेफोरखौहाय देग्लिनानै रोसि महराव बानायनानै बे खौहाय गाबगाहोनानै लानायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन बेफोरबादिनो जों गोबां गुबुन गुबुन गाबफोरखौ दिहुननो थाखाय गोबां गोबां गुबुन गुबुन। फिथाइफोरनि बा गुबुन गुबुन गाबनि बिलाइ फोरखौहाय बुथुमनानै लानायफोरखौ नुनो मोनदों जेरैबायाददिहाय जोङो गोजा गुबैयै जोंनि। फिथाइफोरनि जा गाब बेफोरोथ' गोमोन जायोब्ला गोमो जायो नङा होमबा नोंथहा बेफोरबायदिनो जोङो गोमो। गाब गानो थाखाय गोमो गाबनि फिथाइ सामथाइफोरखौ बुथुमनानै लायोबा गोजा गाब गानो थाखाय जोंनो गोजा गाबनि फिथाइ सामथाइ बा बिलाइफोरखौ खौ बुथुमनानै लानो गोनां जायो बेफोरबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन गाबनि फिथाइ सामथाइ बिलाइफोरखौहाय बुथुमनानै गावनि जा नांगौ गाब बेखौहाय गानानै लानायफोरखौ खौ जों नुनो मोनबोदों बेफोरबादिनो जोंनो गि ओ जा खुन्दुं बेफोरखौहाय गाब गाखांनायनि उनावहाय फोराननानै बेखौ मोजाङै जोङो थुननानै लानाय फोरखौ जों नुनो मोनदों बेनि उनावहाय बेखौ जि महर होनो थाखाय जोंनो गिबियाव सोंनानै लानाय खान्थिखौ मावनांगौ जायो आरो नोंथां बेखौहाय जोङो खुन्दुं सोंनो थाखाय गुवार जायगा एबा गोलाव जायगानि गोनांथिखौ जायो जाहाथे बे बेखौहाय जोङो मोजाङै जेबो खहा बा जेबो असुबिदा गैया लाबासिनो जोङो बेफोर खामानिफोरखौ मावलांनो हायो बेफोरबायदियैनो जों ङो गोबां खामानि मावखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो दानो हानाय जानानै फैयो जेब्ला जोङो बे खौ दाननो हानाय जानानै फैयो अब्लानाहाय जोङो बेखौ इसानाव मोजाङै ओ दानो हानाय खालामनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेफोर दानायखौ नुनो मोनो जोङो जि दानाय होननानै बुङोब्ला गोबां रोखोमनि जिफोरखौ दानो हायो जेरैबायदि हाय गामसा दख'ना दखनाखौहाय जोङो मोननै रोखोमनि दानानै लानायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय जों सरासनस्रायै आथिखालाव जों सुबुंफोरा गाननाय जा अग्रं दख'ना बेखौबो दाननो हायो बेनि उनावहाय जोङो फास्राफोरखौबो दानो हायो बा लांगा दखना ख'ना गामसा बेफोरखौबो दानो हायो आरो जोङो जि दानायावहाय आगर एरखांनाय होननानै बुङोब्ला नोंथाङा होनबोनाय बादियैनो गोदोनि दिनावहाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय गोबां गुबुन गुबुन आगरफोरखौहाय जोंनि जिफोरावहाय समायना रमायनाहै एरखांनानै गावनि जानांगौ जानाय बेफोरावहाय दानानै लानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां ओ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नोंगौ
खालामो उनफोराव नोंथांजों बेफोरबायदियैनो मोजां मोजां आयदानि सायाव सावरायलायनो थाखाय गोजोनथों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां